खोना
हेल' नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'बायो नामा नोंथां?
औ आङो दायो ओरैनो फ्रि दंथ'यो नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'योब्ला आंनो एसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय एसे सम होगोनो हागोन्ना नोंथां? ओ बिदिब्ला जों एसे दावबायदिंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो जे दावबायदिंनायजों मा मा मुलाम्फा जायो एबा जोंनि माबायदि फैयो माबायदि सोलाय सोल' जायो, नों नोंथाङानो एसे दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां। ओ दावबायदिंनाय होननानै बुङोब्ला थ' जोंना ओ जोंनि सुबुंफोरा माने ओ आं माने दावबायदिंनो मोजां मोजां मोनो ओ जेरै जोंना दावबायदिङोब्ला माने ओ गोसोनि दुखु सुखु गासै खौबो माबाफोर मोनसे दुखु गोसोआव सानना दंब्लाबो माने दावबायदिंनो मोनोब्ला जोंना माने दसे समनि थाखाय बावगारलायो आरो जोंना। दावबायदिंहैनो मोनोबा औ थिग बेबायदिनो जोंना ओ दावबायदिंनाया आथिखालाव माने गोबां बांबाय। ओ जोंना अ दसे सम फ्रि मोनोब्ला माने ओ मानसि सुबुङा सानोखि दिनै दावबायनो थांगोन। ओ बिदि माने सान्नाय गोसोआव फैयो आरो ओ दाना माने ओ खाथि खालानो माने गोबां बेरायग्रा एबा दावबायदिंग्रा जायगा ओ ओंखारबाय। बिदिनो खाथि खाला ओ जायखौ अ जोंनि ओनसोल खाथि खालायावाय जेरै बुंनो हायो बिथिं ओ दारागाव सुखि बि दिनो बगामाथि बिदिनो माने गोबां भुटान गोबां दङ जोंना खाथि खालायाव बेरायग्रा जायगा। ओ बिफोरावनो माने ओ बेराय हैनानै बिदिनो ओ गावनि माने गोसोनि रंजानायखौ माने बेवहाय ओ माने माने गोसोआव माने हास्थायना थानायखौ माने बेवहायनो बेरायहैनानै माने सुफुंना लानो हा हायो आरो। जेरै इसना बुंनो थाङोब्ला जोंना आथिखालाव दावबायनो थाखाय गोबां सुबिदा। जेरै ओ गारि मथरनिबो गोबां सुबिदा नालाय। ओ 'खर न'खर गारि गैयाब्लाबो जोंना बिदिनो रांखावरि थाबानो माने गारि लानानै जोङो दावबायदिंहैनो हायो। ओ दावबायदिंनाया ओ लोगोफोरजों ओ दावबायदिंनो मोनोबा लोगोफोरजों जों दावबायनायनि ओ माने गोजोन्नाया आलदा जायो जेरै न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो थाङोब्ला माने ओ बेनि गोजोननाया आलदा जायो मानो होन होननानै बुङोब्ला जोंना लोगोफोरजों थांबा माने ओ गोबां माने खुसि मोनो जेरै ओ बिदिनो लोगोफोरजोंहाय बेरायनो मोनब्ला जोंना गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनो। आरो जोंना ओ बेरायनो थाङोब्ला नुफेरनो नुफेरनो मोनै जायगाखौबो जोङो नुनो मो नो थिग बेबायदिनो जोंना उम आथिालावथ' मबेल जामबुं दंखायो नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बे मबाइल जामबुंजोंहाय ओ फट' सेबखांनानै जोङो लानानै फैनानै बेखौ माने फिन नाक्षफिनबाय थानो हायो आरो। ओ माने मोनसे गोसोखांथि महरै माने जाना थालांथों होननानै जोङो दावबायनो थाङोब्ला ओ नुफेरनो मोनै जायगाफोरखौ माने जोङो सेबखांना लाना फैनाय जायो नोंथां। अ थिग बेबायदिनो जोंहा दावबायदिंनायावहाय ओ जोंना सुबुं लोगो मोनफेरि सुबुंखौबो लोगो मोनहैनाय जायो बिदिनो रायज्लायनो मोनै राव खौबो रायज्लायनो मोनयो आरो गानफेरनो मोननि द्रेसखौबो जोङो जोंहा दावबाय नाय जायगायाव थांनानै रां होनानै माने गाननो हायो आरो नोंथां ओ बेफोरदि बेफोरदि माने ओ गासैखौबो नुनानैनो माने जोंनि गोसोआवहायसे गोबां माने रंजानायजोंनो उसिफावो। दुखु दङब्लाबो ओ औ दसे समनि थाखाय बावनानै जोङो बेवहाय ओ गासै माने खुसिखौनो बेवहाय माने लाजोबो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो ओ आङो ओ जिनै क्लास फरायनायावहाय लोगो फोरजों ओ कलेजनिफ्राय दावबायनो थांदोंमोन आरो नोंथां ओ सुकियावहाय ओ बेयावहाय माने आङो ओर थांनानैहाय माने ओरैबायाददि गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला बेवहाय ओ बिदिनो हाजो सेर सेर दैमा बोहैनाय दं बिफां फिसा फिसा दं बिदिनो गोबां नायनो समायना समायना बिदिनो बिफां लाइफां बोग्रि बिफां गोबां दङो। ओ थिग बेबायदिनो आङो बे जायगायाव मोनहैनानै माने गावखौनो दसे समनि थाखाय माने बावगारलायदों आरो नोंथां। ओ जेरै बिसिना माने ओ दावबायनो मोनोब्ला माने गोसोआनो माने बेसे बेसेबा माने खुसिजोंनो उसिफावनानै थायो। बेवहाय आङो ओ ओरै बिसिना ओ मानसि नुहैदों जेन गोजान गोजान जायगानिफ्राय ओ दावबायनो फैनाय जेरै जानाय लोंनायनि अनगायैबो ओ दामग्रा देग्रा लानानै फैनाय गोबां सुबुं लोगो मोनहैदों। ओ बेयावहाय बिदिनो ओ जायखौ बुङो जोङो बरखिया ओंखाम जानाय होननानै जों बुंनो हायो ओ बेवहाय माने गोबां सुबुंफोरानो फैनानै ओंखाम जाफैयो बिदिनो रंजा फैयो बेरायफैयो ओ बिदिनो फट'सफोर लाफैयो गोबां सुबुं ओ नुफेरनो मोनि नुफेरनो मोनै जायगाफोराव माने गोबां सुबुङानो दावबायदिंनो फैयो आरो गोसोनि रंजा नायखो बेवहाय लानानै थाङो। ओ थिग बे बादिनो जोंबो बेवहाय बेरायनो थांनायावहाय ओ नुफेरनो मोनि माने गानफेरनो मोनि द्रेस जेरै भुटाननि द्रेसखौ जोङो गंगार भुटाननि द्रेसखौहाय जोङो ओ गाननो मोनदोंमोन आरो नोंथां। बेहाय जोङो गाननानै बेहाय जोङो ओ रां होनानै गाननाय जादों ओ जेराव जोङो बेखौ ओ दसे समनि फटक लानो थाखाय जोङो बेखौ गाननो गानो गानदोंमोन आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ गोबां जायगा बेरायग्रा दंबावो बिदिनो बेरायनानै जोङो गोसोनि माने रंजानाय खौ जों माने लानानै फैदों। सुकिनिफ्राय थिग बेबायदिनो जोंना खाथि खाला गोबां जायगा दं बावो आरो बेरायग्रा। ओ आरो जोंना ओ आथिखालावथ' गोबां पार्कफोरबो ओंखारबाय बे पार्कफोराव बा बेरायनाय थांनो हायो ओ बिदिनो जोंना ओ बेरायनाय एबा ओ दावबायदिंनाया माने ओ गोबां माने ओ जाबाय थायो आरो जोंना थांनो आथिखालनि सुबुंफोरानो दावबायनायखौ माने ओ गोसोआवनो सानबाय थाखायो नालाय बेनिखायनो गोबां सुबुंखौनो मानो जों दावबायदिंनायखौ नुनो मोनो औ नों नोंथांङाबो माने दावबायदिंनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां जे नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जे दावबायदिंनाय बुंङोब्ला जे जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो दावबायदिनाया आरो लोगोसेनो बेजों माखासे जों सोलोंथाइबो सोलोंनो हायो आरो सोलोंथाइल नंङा जों माखासे गियानबो आरजिनो हायो जेरै नोंथां थां बुंनाय बायदि गुबुन-गुबुन जायगाफ्रावहाय जा लावखार ओंखाम जाग्राफ्रावहाय जा थांनानै जों माखासे सोलोंथाइ ओ एबा गुबुन जायगायाव थांङोब्ला जेरै नोंथां बुंनाय बायदि नोंथां होनदों सकियाव थांनानै बे भुटाननि थां ड्रेस गानदों स जोंङो जे जों दावबायहैयाब्ला जों नआव ओरैनो थायोब्ला जों जोंङो जेरै नोंथांमोनाबो नआव थाबाय थायोमोनब्ला एबा दावबायहैयोनब्ला थ बैयावहाय जा बिथांमोनहा भुटानाव माबायदि ड्रेस गानो माबायदि सुबुंफोरा माबायदि राय जायो माबायदि थायो स बैफोरनि जेबो नलेज थानाय नंङामोन नोंथांमोना बेयाव बेरायहैबाय बेनि थाखायनो नोंथां बिथांमोना गासै बाथ्राखौ मिथिदों बिनि थाखायनो जोंङो दावबायनांगौ आरो बेजों लोगोसेनो जेरैहाय दा जोंङो जोंनि आसामाव थानाय जुफोरावहाय बेरायहैयोब्ला जों माखासे गोबां नुफेरि बुस्थु स जायखौ जोंङो फरायसालियाव फरायोब्ला खोनाबायल थायोमोन जि बे जुनारा बेबायदि जेराव मोसा मुफुर बेफोरबायदि बायदि-बायदि मुफुरफोर दंङ एबा जिब जुनारफोर दंङ जायखौ जोंङो बै जोंनि गुवाहाटियाव थानाय जिउआव थांब्लासो जों बैफोरखौ नुनो मोनो आरोना जेराव जों बैफोराव थांङोब्ला जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो मानो होननानै बुंङोब्ला जों माब्लाबाबो बेफोरखौ नुगोन होननानै सान सानाखैमोन जे जों नआव आरामै जिरायना थायोब्ला एबा जों दावबाय बायाब्ला बैफोरखौ नुनाय नंङामोन जे जोबोर खुसि जायो जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदि बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो नो मोनोब्ला जोबोर खुसि जायो जे जायखौ थांनो हास्थायबोयोमोन जे बेबाय जायगायाव थांनो मोनोब्ला जोंनि गोसोआ जोबद खुसि जायो जेरैहाय जों बे बिजाबावल फरायबाय थानाय जिब जुनारफोरखौ जों सानोमोन दि बे जिब जुनारा माबायदि जागोन मोगथांङाव जे मोगथांङाव माबायदि थागोन बिदि नंगौना नंङा जों गोसोआव माब्लाबाबो सानफ्लांङोमोन एबा माब्लाबा सानफ्लांखायो स जों बेफोरबायदि साननायफोरखौ जोंङो बे गुवाहाटियाव थानाय जुफोर एबा काजिरंङा नेसनेल पार्क बेफोरबायदि मानास नेसनेल पार्क बेफोराव थांङोब्ला जों माखासे जिब जुनार नुफेरै जिब जुनारफोरखौ जों नुनाय मोननायखौ
गोजोननायखौ मोनो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जेरैहाय जा दावबायदिंब्लायोब्ला जों माखासे सोलोंथाइबो सोलोंनो हायो जे गुबुन जायगायाव दावबायदिङब्ला बै जायगाया माबायदि डेभेलप जादों जे मा मा खामानि मावनानै डेभेलप जादों बैफोरखौहाय जा जोङो गासिखौबो मिथिनो हायो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बै जायगायावहाय जा ओरैबायदि ओरैबायदि खामानि मावनानै डेभलप जादों स' जोङो खोनाबाय थायोमोन बिसोर जायगाया गोबां डेभलप जानाय नाथाय जों जेब्ला बेवहाय जा प्रेक्टिकेलि थांनानै नायहैगोन एबा दावबायदिंहैगोन अब्लासो जों नुफैगोन दि बेयावहाय जा गोबां सुबुंफ्राहाय जा गोबां नाजाथाबगासिनो गोबां फरायगासिनो आरो गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों बैफोर जायगाफ्रा गोबां जौगाबोगासिनो दङ। स' जों बैफोर जायगाफोरावहाय ज जों दावबायहैयाब्ला जों माब्लाबाबो मिथिनाय नङा दे बे जायगाया माबायदि दावगाखांदों बे जायग्लाया माबायदि जौगाखांदों माबायदि खामानि मावनानै जौगादों जों बेफोरखौ जेबो मिथिनाय नङामोन।
ज
बेनिखायनो जों बयबो गोसो गोसो होसारनानै जों बयबो बुहुमनि एबा जोंनि ओनसोल खाथि खालाफ्राव थानाय दावबायदिंबायग्राफोर जों बेफोराव दावबायै योब्ला मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गोसो गोजोननाय एबा सोलोंथाइ लानायानो जोंनि आथिखालावहाय जा गोनांथार एबा जों बेफोर माबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंनो हायोब्ला जोंनिनो गोबां मुलाम्फा नङा होमबा आरो बेजों लोगोसेनो जों जेरावहाय ज सोलों सोलोंथाइ लागोन एबा जों बै नुबोनाय सोलोंनायफोरखौ जों जोंनि ओनसोलाव मावबोगोन अब्ला जों गोबाङैनो आरामैनो जों जोंनि ओनसोलावबो बैफोरबायदि नुबोनाय फसंथानफोर एबा जौगानाय हादोरफोर बायदि जोंबो जौगा होनो हागोन बेनि थाखायनो आं सानो जे दावबायदिनांगौ सुबुं